उहेला
हेलौ नोंथां अ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा बोरै दं
आं मोजाङैनो दंथ'यो दा नोंथाङालाय बोरै दं दा
मोजाङैनो दङ नों
औ बिदिब्ला आं नों नोंथांखौ कल खामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै दसे सम रायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन रायज्ला य जागोन औ औ नोंथां
बि- बिदिब्ला जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला गिबियावनो हिनजावसाफोरना जाहैबाय दख'ना बिदन औ दख'ना बिदन ब्लाउस फालि बेफोरनो औ आरो हौवासाफोरनिया जोंना गामसा आर'नाइ फालि गेन्जि गुफुर बिदि गाननानै सोलियो आरोना जोङो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन आङो गिबियावनो आइजोफोरनि ओ दख'नानि सायाव एसे बुंनि नोंथां ओ जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गुबै यै लांगा दखना खना बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा
औ नंगौ नोंथां औ
मोजां मोनो आरो गाननानै आरो नुनायावबो समायना नुयो
औ नंगौ नोंथां
लांगा दख'नाखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन जाथोनि खुन्दुंजों जोङो दानानै जोङो गाननो हायो ओ जेरै वान फ्लाइ पलेष्टार मास्रास माइदि खुन्दुं बैफोर खुन्दुंफोरजों जोङो ओ दानानै गाननो हायो आरो बैफोर खुन्दुंफोरनि गाबाबो गुबुन गुबुन जायो
औ नंगौ नोंथां
गोमो गोथां बाथ' गां ओ बैफोर गाबनि जोङो जाय गाबखौ जोङो गानोब्ला जोंनि देहा मोदोमजों ओ समायनायजों लोगोसे ओ गुबुनफोराबो जोंनि दखनाखौ नायनानै माने मेहेर गोनां जायो बैफोर गाबनि दख'ना खौ जोंनि बर' आइजोफोरा गानो आरो जोंनि बे बड'लेण्डनि अनगायै बो ओ माखासे ओ जायगायावबो जोङो ओ दासान्दै जोंनि बर' दख'नाखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो गाननाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
बे जोंनि बर' दखनाखौ गानोब्ला जोंनि बर' आइजोनि अनगायैबो ने गुबुन हारिनि आइजोखौबो माने ओरैबायदि समायना नुयो माने जोंनि बर' हारिनि द दखनायाव माने मोनसेबो माने गाज्रि नुथावथाव जेबोआनो माने गैखाया माने जा गाबनि गानोब्लाबो माने समायना नुयो आरो जोंनि बर' दख'नाखौ ओ जोङो बांसिनानो जोङो माथानि दख'नाखौ जोङो गाननानै जोङो देहाखौ आराम मोनो। आरो जोङो ओ बै दख'नाखौ जोङो गावनि न'आवनो जोङो ओ मोजां मोजां आगर एरफबनानै जोङो गावनो दानानै लानो हायो जेरै जोङो मिथिंगा आगर रेगे रेगां दाउसा मो ख्रेब फारौ मेगन बैफोर आगरफोरखौ जोङो एरनानै जोङो दख'नाखौ दानानै जोङो गाननो हायो आरो जोङो न'आव गाननाय दख'नाखौ जोङो आगर होआ लाबा लाबासिनो जोङो ओ फारिल' लानानैबो जो जोङो दखनाखौ दानानै गानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जोङो दख'नानि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा फास्रा लायो। जेरै जोंनि इन्दि सिनि फास्रा
औ
बै इन्दि सि फास्राखौ जोंनिया माबेनिफ्राय मोनो माबायदि बानायो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां। आं नुबोनाय गोदोथ' आबै आबौमोननिफ्राय बानायनायखौ नुबोनाय बायदिब्ला गिबियावनो जोंहा इन्दि एम्फौ लाथा इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायोमोन। औ बेनि उनावहाय एम्फौआ जेबोला फिथोब खायो
नोंगौ नोंथां।
फिथोबनिफ्राय जोंहा एम्फौखौ दिहुननानै आलादा आरो बे फिथोबखौ आलादा खालामनाय जायोमोन ओमफाय। बेनिफ्राय जोङो। फिथोबनिफाय जोङो खुन्दुं लुनानै खुन्दुं दिहुननानै जोङो बेबायदिनो बायदिसिना दानायखौ फास्रा आरो जोम जोमग्रा बायदिसिना दानायखौ नुबोनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथां
औ नोंथां
आंहा ओरै माबा औ खोनादों नोंथां
औ
बेफोरनिस बेफोरनि सा-सायाव आंहा बारा बुंनायबो
नोंगौ नोंथां माने जोंनि माने इन्दि सिफोरखौ माने गोदो बाहायोमोनब्लाबो नोंथां माने गेजेर समाव माने एसे खम जादोंमोन दा बेनि ओ बाह बाहायग्राया बांबोगासि जोंनि इन्दि सिनि बाहायग्राया
औ नंगौ नोंथां
बे सिनि बेसेनाबो बांबोगासिनो ओ थेवब्लाबो जोंनि उम बर' आइजोफोरा माने बै इन्दि जिफोरखौ माने न'खरफ्रोमाव सोरबा सासे हिन्जावसाया बा आइजोआ माने बायनानै लाखिथारो आरो दानि समाव बाय ब्लाबो गाव जा एसे रोंगौ गावनि आखाइजोंनो दांनाय बिलिरनाय दानानै लायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओ बैफोर इन्दि जिफोरखौ
औ
गोदोनि आदब खायदायै जोङो थावख्रि लुनानै बानायबाय थायाबालासि
बालासिनो औ
दानि जा जा गोदान गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय मोजां मोजां इन्डास्ट्रि बैफोराव जोङो मेसिनजों दानानै मोजां गाबनि आगर होनानै बेखौ समायना नुहोनानै जोंनि बड'लेण्डआव बैफोर जिखौ जोङो ओ फाननायनि अनगायैबो गुबुन जोङो हादोरफोराव बैफोरखौ फालांगियारि महरै लानानै थांना फानोब्ला जोङो बेनिफ्राय गोबां रां खामायनो हागोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ जोङो दानि माने सोलोंथाइ मोनबाय थानाय जोंनि जा जाखांफुनाय सिख्ला सिख्लाफोर बैफोर सिख्लाफोरा माने बेैफोरखौ जोंनिया ओ साख्रि मावनायजों लोगोसेनो बैफोर फालांगिफोरखौ मावोब्ला साख्रिनि अन अनगायैबो जोङो बेफोरनिफ्रायबो माखासे रां आरजिनानै जोंनि बड'लेण्डनि ओरैनो गोग्लैनानै थानाय माखासे आइजो बा सिख्लासाफोरखौ जोङो जिउ राहा दानो याव थुलुंगा होनो हायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अब्ला जोंनि बे गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायखौ जोंनि आइजोफोरनिल' नङा
औ
जोङो माखासे बर' हौवाफोरनि जे आर'नाइ गामसा
औ
बैफोर आर'नाइ गामसाखौ माबायदिहाय बानायनानै ओ माबायदि गाबनि बा माबायदि आगर बा फारि लायोब्ला जिङावहाय ओ साबसिन समायना नुगोन बेनि सायाव नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ दानि दानि सुबुङाथ' इदि दानाय मानाय बायदिसिना इदि बारा गैला बेनिखायनो जोङो मेसिङाव बा मेसिङाव दानाय गामसाखौनो बायना लाबसै
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय जोङो आर'नाइ गामसा आर'नाइ गामसाया गोथां कालारनिबा एसे मोजां नुयो आरो बेजों बेजों जोङो आर'नाइ फालि
थां गाबखौ लायो नङा होनबा
औ नोंथां बेजों बेजों जोङो बैसागो बोसानो थांनायफोराव जेनेबा आ आर'नाइ गिन्जि बेफोरबायदि गाननानै जोंखौ जोबोद समायनाय नुयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बे बेजों लोगोसे जोंना दा आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय
नोंगौ नोंथां
बेफोरजों जोंखौ जोबोर समायनाय नुयो आरो
नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौथ' दा जोंना दानायखौ नुनो मोनला बेनिखायनो जोङो दा बेखौ बायनानैनो गाननो गोनां जासै
नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय अब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां
औ